हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां गुद मरनिं
ओ गुड मरर्निं दे गुड मरर्निं ओ दा मोजाङैनो दङ ना
औ बरथमान थिगानो दंथ'यो
अ आंबो बिदिनो दङ दे थिगानो गेजेरावनो दङ औ ओमफ्राय दाथ' फ्रिखाना औ दे होमबा जोङो सावरायलायनोसै बिना एसे ओरैनो ओरैनो मिथिंगानि सायावहाय जेनेबा मिथिंगाखौ लानानैहाय एसे सावरायनोसै
औ औ औ जायो दे
ओ दायोथ' जोंनिया आं नोंनाव मोनसे कुइसन खालामग्रोसै माने
औ दे
दायोथ' माने जोंनिया मिथिंगाखौ माने संरैखा माने रैखाथि होनायनि गोबां गोनांथि जानानै दङ नङा होमबा जोंनिया मिथिंगाफोराहाय माने ओ सानफानि सानफा एफा जोबस्रांनायनिफ्राय जोबां लांगासिनो दङ दा बे जोंनि मिथि मिथिंगा जोबस्रांलांनायनि सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो बेखौहाय एसे फोरमायना हरदो दे
औ मोजां बाथ्रा सोंथि दा जोंहा सानफा एफा सुबुं अनजिमायाबो बांनायफ्राय बांबोगासिनो नङा होमबा
औ
औ दा बेनि बेलायाव दा जोंनो ओ जाय नाखि थाग्रा स्टेपोल जायगा बेबो जोंना ओ साबसिननिफ्राय साबसिन जेनेबा हाग्राफोरखौ दानस्रांबायनानै जेनेबा मानसि थानो हमबाय नङा होमबा
औ
औ दा बेफोरखौ माने जोङो संरैखा होनांगौनि ओ जेनेबा मा होनगोन बेखौ रैखाथि दङ जेरै जोंहा बिफां लाइफांखौ दानस्रायनानै न' बां लुबाय दा बैफोर बिफां लाइफाङा ओ माने लांदांनिफ्राय लांदां जालांबाय बेफोराव माने आबहावाया गुबुंले जालांनो हमबाय आरो दा बेनिखायनो जोङो आबहावाखौ रैखा होनोब्ला जोङो जेरै मोनफ्रोमबो जायगायाव ओ जेरै जोंहा दाख्लिसो जे बा जुन जाना थांबाय नङा हबा बे बा जुनाव जोंहा दंफां गायनाय जेराव लांदां जायगा बेयाव दंफां दंफां गायनानै जेरै मिथिंगाखौ समायसारहोनाय बेफोरबायदि हाबाफारि जोङो लानांगौ आरो सम सम
औ आरो माबाफोर
नोंथां बेखिनियानो ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननिथिं दासान्दि बारहावाया बोरै सोलिना दं जिहेथु दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा औ दा बे माने बोरै सलिना दं जेनेबा अ अखा हादोंना जेनेबा सानदुंजों मोगा मोगि जानांबाय दं दा
दाथ' जोंनियावहाय माने सानदुंबो बारा दुङाखै माने अखाया माने सम सम हाबाय थादों आरो माने ओरैबायदि जादों माने बोथोरा सानदुङा दसेनो माने बिराद थानो हायै बायदि हां हां दुंनानै होयो माने बिराद गरम खालामो ओमफ्राय बेबायदि गरम जासिगोन बेनि उनावहाय मोनाबिलि समफ्रावहाय दसेनो मानि अखा हानानै होसिगोन बेबायदि जाबाय थादों आरो जोंनियाव दा बोथोरा माने सानदुं दुंलाय अखा हालाय माने दसेयैनो गरम दसे बेनो आरो एसे अखा हाबा थान्दा मोनसिगोनलाय आरो माने समाव माने अखा हायोब्लाबो ओरैबायदि गरम जानानै होयो माने हाव हाव हाव हाव मोनबाय थायो आरो
औ
थानो हायिबायदि गरम मोनो आरो अखायाबो दा ओरैबायदि जानानै दं माने जायगायावनो हायो जायगायावनो हाया मानिे दा नैबे दाबसे जायगायावहा ब्ला बबेबा दाबसे जायगाहाय खाथियावनो ससे थांबाथाय माने अखाया गैया हायाखै बेबायाददि जानानै होगासिनो दं आरो दा जोंना बेफोरबोथ' जोङो मोनसे मिथिंगानि सायाव फायनानै जानायखौनो आंथ' सानो आरो माने दा जोंनाथ' बिफां लाइांफ्रा नांगौसेबां गैलाखौनो बुंनांसि नङा होमबा बिफां लाइफां बिफांफोरा जोंना दानफायनायनिफ्राय दाननायनिफ्राय दानजालांबाय थाबाय जोबस्रांलांगासिनो दङ आरो
औ
बेखौ जोङो गोदानै फिन गायफिननाया जोबोद खम हाजो इरिया हाग्रा एरियाफोरा दानस्रांजागासिनो दा बेफोरनि जाहोनावहायनो जोंनावहाय बेफोरबायदि बोथोर लानानै बोथोर मानि अखाफोरा मानि मोजां रोखोम हायै मानि जायगायावनो हानाय जायगायावनो हायै बेफोर बायदि जानाय जाथायफ्रा जालांबाय नामा बेबायदिबो सानलायलाङो आरो
औ
दा ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ जोंनावथ' दा बोथोरा बेबायदिनोसै माबादि सोलिदों
ओ जोंनिथिंबो बर्थमान सेम बेखौनो मोनदां नोंजों एखेआनो जाहैबाय माने खोन्थानायजों माने गोबां जायगायाव बिदिनो ओ मा होनो बै सारअन्थाइ आरो मा बरफ गोलैनाय ना अखाजों बरफ फैफानाय लोगोसे बेनो आरो गोबां जायगा ज बारहुंगा फैदों खिन्थु जोंनियाव गैथ'वा आरो दा बे
अब्ला ओ ओ अब्ला नोंथांमोननिसिम माने दाख्लि जे मोनसे बारहुंखा बारदोंमोन बे बारहुंखानि गोहोमा गोग्लैहैयाखै नामा
औ ओह नोंथां गोग्लैयासै बे जोंनियाव
अ थारमानि जोंनिथिं माने बिराद गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो माने बिराद खायसे खायसे दे न' बांफोरा माने बिराद बुखार जालांदों आरो गय बिफांफोरा बिराद बायनानै मानि न' फोराव होसिन दों सोरबाया लामा सामाफोर माने बिराद जारला गोलैदों आरो माने बिफां लाइफांफोरा बायसिननानै नानै लामा हान्थिनायफ्रावबो बिराद जेंना गोलैदों आरो एसे जे बुंनो थाङोब्ला बुर फ्रायैनो जोंनावहाय गोहोम खोख्लैांदों आरो बे बार
औ
उम
औ खहा जालांबाय माने
खहा जालांबाय औ दा
बेफोरबो मोनसे मोनसे मिथिंगानिनो बाहागो नङा होमबा
औ बेबोथ' मिथिंगानिनो बाहागो मोनसे मोनसे औ मिथिंगानि सायाव सोनारनानैनो जानाय आरो बे जोङो माने हम थानोबो हाला जाहैबाय नङा होमबा माब्लानि दिनाव फैगोन मा जागोन बेखौबो जोङो माने मिथिस'ला जेनेबा मिथिंगाया जागोन खालामो बेखौथ' नोङो आरो रावबो हमथानोबो हाया जेनेबा सोरबा सासे सुबुंफोरा जुदि खालामबायबासोमोन जोङो बादा होनानै लाखिनो हागौमोन नङा होमबा दा मिथिंगानि ए जाहैबाय नालाय जोङो बादाबो होनो हाला हमथानोबो हाला ओ गाव गोसो जेब्ला अब्लाथ' बियो माबा खालामलांसिगोन आरो
उम
दायो जेनेबा ओ आं मोनसे बाथ्रा सोंफिनबावनोसै नोंथांनियाव दाथो जोङो ओइ हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांगासिनो दं नङा होमबा
औ
सुबुं माहारिफोरा बे हाग्रा ओनसोखौ दानस्रां दानस्रां एबां माने हादान लायै लायै न' लुनाय मानि दासिमबो जोङो नुनो मोनो आरो दा बे हादान जाहैनाय जेनेबा बिफां लाइफां दानफैनानै हा गोरान लानानै बै जायगायाव थाहैनाय बेफोरखौ जोंनि मानसिया गारनांसिगौ होननानै आं सानो दा नोंथांनि बादि जेब्ला बेफोरखौ जोङो मा खालामनाया मोजां बिनि सायाव एसे बुंदो नामा
औ जोङोथ' दा सुबुं अनजिमाया बांनायफ्राय बांबायदोंं नङा होमबा जेराव जोंहा थाग्रा जायगाया बो ओ नांनायनिफ्राय गोबां नांसिगौ दा बिनि बेलायाव जोंहा माखासे ओ सरखारनि हानि मोनथायाइफोर जि जिहेथु जोङो बेखौ दखल खालामनानै रावबो जाहाथे खहा खालामनानै जेनेबा बिफां लाइफां दानस्रांनानै लांदां खालामनानै बेयाव जाहाथे ओ सोरबा जुदि हादान जाहैब्ला बे माने आयेननि बेरेखा जायो जिहेथु माने आं बिदिखौ जाथावा होननानै सानो आरो थारमे आंनि फ्रायबो आंनिफ्राय माने बाजायो आरो माने जिहेथु जोंहा माख माखासे गावनिनो ओ हाफोर थायोना बेफ्राव जे जिहेतु गोदान लुस्लायना थानाया बेलेग खिन्थु जोंहा गुबुनाव बिदि गुबुननि हायाव माने बिदि लुनानै जेनेबा बिफां लाइ फां दानस्रांनानै न' लुना थाहैनायखौ आङो माने साबजाथाव नुहराखै गेर बेखिनियानो नोंथां
मोजाङानो दा बिनिखायनो जोंहाबो माने प्रब्लेमजों माने जुजिनांगासिनो जोङो नङ होमबा मोगा मोगि जानो गोनां जागासिनो दङ बेफोरबायदि खालामनायनि जाहोनाव मिथिंगाजों नङा हबा औ बेेबाय बि जाहैबाय नोंथांमोननिथिं हाग्रा ओनसोलफोर दंना गैया
दायोथ' दैज्लां जाबाय नङा होमबा नोंथां हाग्रा ओनसोल ल दङ जोंथिं एसे हाजो सोमखोर हाजो हाजो एरियानि जा बिफां लाइफां बेफोरखौ माने साखाथियावनो नुनाय बायदि मोनो आरो जों
अ
लोगोसे ओरै जोंना दानस्राङाखै दानस्रांनाया सिङाव फरेस्ट एरिया दङ माने बेयाव माने हाबनो हाया आरो रावबो सेफटि लाखिनाय जायोबाय औ
हाबनो हायोब्लाथ' आरो
नो बुंनो थाङोब्ला ओरै अरुणचल थलार आरो ओरै आसाम बरदार एसे खाथियानो जायो आरो
औ औ औ थिगानो दे मोजाङानो दायो ओमफाय दैज्लांनि माबाफोर जाबाय गायनाय फुनाय बोथोर जाबायना ओमफ्राय गायनायफोरा जाबाय नामा
गायनायफोरा जाथ'वाखै नोंथां दायो जोंहा गायनो थाखाय माइ गायनो थाखाय जोंहा खोथिया फोग्रोनाय जायो नङा होमबा बै खोथियाखौ फोनानै दोनदों आरो दा बर बरथमान
ओ औ
नोंथांमोनथिं
जोंनिथिंहाय माने खोथियाफोराथ' फ्राय जौबायानो जोंनियावहाय माने एसे साननैसोनि गेजेराव बेहायनो माने खायसे खायसेया गायनायखौ जागायजेनसिगोन आरो माने दुब्लिफोरा मोनजोब्बायानो
उ
खोथियाफ्राबो जाखाबाय नालाय माने गायनो थाखाय थाखाय बयबो माने मानसिफ्रा रेडि जाजोब्बाय आरो माने दुब्लिफ्रा दा मोन नुजोबबाय बिदिनो दिनि आमथि फोरबो दंना
औ
मानसि फोरबोनि सिगां सिगांनो मानसिफ्रा गायगोन आरो बारा गोबाव सम नांनाय नंला आरो गायबाथाय गायबाय दानिया माने बारा गोबावबो गाया बिदिनो खोब गायथारोबा सप्तासेसे दस दिन बेबायदिल'सो गायो आरो बेबायदि गेजेरावनो माने गायनानै फोजोबो द दानिया आरो जोंनि नैबे गामि खन्द'आवहाय आरो जोंनि ओनसोलाव औ
ओरैनो नोंथांमोनथिं दा
औ
दे नोंथां बुंगोर
ना ओरैनो माने जोंनियाव दा हालौनायफोराबो माने मोसौफोरजों हालेवनाय जाया नालाय दाना बयबोथ' आरो ट्रेक्टरखौनो हालौखासै गासिबो जायगायावनो माने गोदान मुगा फैबाय माने समखौ ओरैनो आद्रि खालामला बेख ओंखायनो माने खनसेै ट्रेक्टरजों फोमोन होनानै हालौनानै खनसेनो बिदि मानसि बुरजा लानानै
औ आंनिखौस जोंनाबो बेनोमोन नोंथां नोंथाङा आं सोंनो गोनांखौबो बुं खालांबाय माने दानि जुग जिद नागे जुग बे जुगाव माने नोंथांमोननि जायगाथिं सों सोंनो नागिरदोंमोन आरो आं माने गोनोखोआि मुगा जेरै ट्रेक्ट नङाबा मेचिन सिनारि ना बेफोरजों हालेवनाय जायो ना सिगांनियाथ' मोसौसोमोन नङा होमबा ना मोसौजों हालौनाय बेखौनो बेनोमोन आरो आंनि कुइस'ना
अ जाबाय दे होमबा नोंथां
औ दे होनोमबा औ दे थेंकिउ औ दे